हेल' नोंथां
औ
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला ओ जोंनि बर' आइजोफोराहाय माबादि जौ बानायनानै न'खरखौ सामलायबोदों आरो माबादिहाय जौखौ बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर' समाजावहाय जौ सावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जोंनि बर' न'खर न'खर गामि गफाफोरावहाय माबायदियै ओ जौ सेरेब सावनानैहाय न'खरखौ सामलायलां लांदोंबा नखराव नांगौ जानाय गासैबो मुवाफोरखौहाय बायनो थाखाय रां सावरि जोङो खामायनानै लायो होननानै जों गासैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' अ समाजावहाय ओ जौ सावनायजों लोगोसे जा ओ जौ सावनायनिफ्राय जा अफ्रि ओंखारो बेजोंहाय जोङो बोरमा मोसौ बा गुबैयै जों अमा फिसिनायखौहाय नुनो मोनो ओ ओ आदार महरैहाय जोङो ओ जौस जौनिफ्राय ओंखारनाय जा अफ्रि बेखौहाय ओ अमानि नि आदार महरै बाहायनाय जायो आरो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि नुनो मोनबोयोमोन ओ बेफोरबायदियैनो गोबां ओ जौ सेरेब संनाय बा सावनायफोरखौहाय नाथाय आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि खमायलांनायखौहाय जों नुनो मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला मानो होननानै बुङोबथ' जों गासैबो मिथिखायो जे बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि ओ सोलोंथाइया जेरैबायदि दावगाबोदों बा जौगाबोदों बे फोरनि थाखायनो जोङो आथिखालावहाय ओ जोमाय संनाय बा जौ संनाय बेफोरखौ एसे खल खम खालामनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जोङो गिबियावनो जौ संनो थाखाय ओ बाखारखौहायनांगौ जागौ ओ नांगौ जायो जायखौनो जोङो एमाव होननानै बुङो ओ एमावखौहाय जोङो गुबैयै माइरंनिफ्राय दिहुननानै लायो बा माइरंजों बानायो ओ माइरंखौहाय जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो नांगौ जखानि बेखौहाय जोङो ओ एसे गोबाव जानायनि उनावहाय एसे माइरङा रुयो ब्ला दैनिफ्राय बोखांनानै ओ दैखौहाय एसे रानस्रावनो थाखाय माबा मोनसे आइजें सानद्रिबा दा ला बा माबा मोनसे खिरखाफोरावहाय दोननाय जायो आरो बोखांनानैहाय बेनि उनावहाय जोंनो ओ एमाव बानायनो थाखाय ओ बा ओ बा आर एमाव बाख्खार बानायनो थाखाय जोंनो ओम मोखोना बिलाइ नांगौ जायो। बा खान्थाल बिलाइ नांगौ जायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिलाइफोरखौहाय जोंनि गोदोनि आ बौ-आबैमोनाहाय खाबथिंनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय होयोमोन होननानै खोनानो मोनदों। बेफोर बादियैनो जोङो बेखौहाय उवाल बा दिंखिफोरावहाय ओ देग्लिनानै लानाय जायो जाहाथे बियो गुरै बा मिहि जानानै फैयो बेफोरबादियैनो जोङो ओ बिलाइफोरजोंहाय माइरंखौ देग्लिनानै ओ फिसा-फिसा लारु महरै सेथुमनानैहाय जोङो बेखौहाय साननै सानथामनि थाखाय जिजों बा माबा मोनसे आइजें फोरावहाय खोबथिनानै दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे बियो मो जाङै मैखुन बारो बा मोजाङै मैखुन महरावहाय जानानैहाय ओ बियो एमावनि महर लायोबा जार गोनां जायो बेनि उनाव हाय जोङो साननै सानथामसो थानानैहाय बेखौहाय ओ जा मैखुन बेयो ओंखारोब्ला बा मैखुन महरै बेयावहाय ओ सो मजियोब्ला बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जिफोरनि फ्राय बा माबा मोनसे आइजेंनिफ्राय बोखारनानैहाय सान्दुङाव होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबादियैनो जोङो सप्ता सेबा सानब्रै सानबानि उनावहाय बेखौ ओ जौ संनो थाखाय ओ फा-फोननायखौहाय नुनो मोनो जा जौ संनो थाखाय जोंनोथ' गिबियावनो माइरंखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां बे माइरंनिफ्राय जोङो ओ सुनानै बा बेखौ संनानैहाय ओंखाम महर बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बे ओंखाम महरावनो हाय जोङो बे एमावखौहाय फिसा फिसा देग्लिनानै बा गुन्दै खालामनानैहाय एसे सारस्र'-सारस्र' होनानैहाय ओ बेखौहाय जोङो मोजाङै ओ लगायनानै गासैयावबो नांजोबनाय बादिहाय लगायनानैहाय ओ प्लास्टिक बा माबा मोन से खान्था साराय खान्थानि माबा मोनसे आइजेंफोरावहाय दोननायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबादियैनो जोङो साननै सानथामनि उनावहाय ओ जौ गिसिखौहाय ओ नुनो मोनो आरो जौ गिसिनि महर लानायखौहाय बेफोरबायदिनो जोंनि बर' फोराहाय गोबां रोखोमनि जौ गिसिफोरखौहाय लोंनाय जायोमोन जेरैबायदिहाय जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन माइरंफोरजोंबो जौ खालामनो हायो। जेरैबादि माइब्रा, माइसा ओ बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि गुबुन-गुबुन माइरंफोरखौहाय ओ जौ गिसि महराव संनानै बर'फोरा गोदोनिफ्राय लोंनायखौ जों नुनो मोनदों बे जौखौहाय जोङो गोबां रो खोमनि खामानिफोराव बाहायो जेरैबायदिहाय हाबा हुखा ओ बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि माबा मोनसे फिसा फिनलाफोरबो थायोब्लाथाय जों नि बर' समाजावहाय गोबां रोखोमनि जौ सेरेबफोरखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनि दिनाव जौ सेरेब संनानै बा सावनानै ओ फाननानैहा हाय जोंनि न'खरखौ सामलायलांनायाव जोङो गोबां रोखोमनि मदद मोननो हादों। बेफोरबादियैनो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां रो खोमनि ओ जौ सेरेप संनानै बा फाननानै जोंनि बर' समाजा जौगाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालावहाय जोबोर खममायलांनायखौहाय जों नुनो मोनदों आरो। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जौ संनायनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां औ जौखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरंफोरनिफ्राय ओ संनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोङो जोंखौहाय माइब्रानि आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरं माइ माथा माइरं बायदिफोरनिफ्राय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो खोनानो मोनदों जौ खौहाय बायदि फिथाइ सामथाइ बायदिफोरनिफ्रायबो जोङो जौ बानायनाय ओ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बे थालिर ओ खान्थाल ओ बायदि फिथाइफोरनिफ्राय जोङो जौ बानाय बानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदियैनो जोंनि औ बर' आइजोफोराहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जो बोर गोथाव गोथाव खहाबथाव ओ जौ गोरान जौ गिसि संनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बे ओ खान्थाल बायदि फिथाइ सामथ थायनि जौफोरखौहाय जोङो जौ गिसि बानाय अ थालिर। औ थालिर बायदिनिफ्राय जोङो जौ बानायनायखौहाय जौ गिसि बानायनायखौल' जों नुनो मोनो ना नाथाय जोङो जौ गोरान होननानै बुङोब्ला जों बे माथा माइरंनिफ्राय बानायनाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो जौ गोरान आरो जौ गिसि बिनि थावनाया एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नङा होमबा नोंथां? औ जोङो जुगिसिखौहाय गोबांखौनो लोंनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे जौ गोरानखौ जोङो गोबां मानसिखौनो लोंनो हायैखौ नुनो मोनो बेबायदियैनो जोङो जोंखौहाय जोंखौहाय जोंनि सुबुंफोर सुबुंफोरा नांगौ बादियै बाहायनायखौ जोङो खायफा सुबुं फोरखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला जेबा जोंनि थाखाय बेबायदि नांगौ बादि बाह बाहायनो रोङैनि थाखाय जिउआ जोंनि जिउआव जोबोर खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा मोनोंथों औ दहानि नि थाखाय एसेबां मोजां नङा आरो जौखौ लोंनानै सुबुंफोरा मोजाङै बाहायनो रोङा आरो गाव मोजाङै थाया लानो बेनिफ्राय फेग्रा मुवा ब बायदि बे जखौ गोबां बिबांनि लोंनानैाय जोो न'राव दावराव दावसि बिबायायदि जानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अ बेबायदिैनो जोंनि जिउआव खहाबो लाबोयो आरो बेयो बाहाय जोंनो थांना थानायाव मदद होनायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदियैनो मदद होनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजो फोरा गामि गफाफोराव ओरैनो बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांहोलासेनो जौ उ संनानै बेफोरखौ फालांगियारि खालामनानै बेफोरनिफ्राय मोननाय रांजोंनो जों न'खरखौ लांनाय सामलायलांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो बे जौ संनानै फाननाया जोंनि बर' आइजोफोरनि हुदाखा बि बेखौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो आथिखालाव सोहोरफोरावबो जोङो खायफा खायफा बिदि सुबुंफोरखौ जौ संनानै फाननायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो औ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि बिदि जौ गोरान जौ गिसि संनानै रां खाम खमायनानैहाय जोङो न'खर सामलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बे जउखौहाय मोजाङै बाहायनो रोङैयाव ज जहा गनायखौबो जों नुनो मोनदों थिग बा। बेबायदियैनो बे जौगोरान जिउ गिसि बिदि बानायनायखौ बि बानायनाय आरो गोबां मददबो होबावो मानो होनोब्ला बेनिफ्रायनो जोङो। जोंनि बर' आइजोफोरा अमा फिसिनानैहाय जोङो अमाखौ मोजाङै जों फेदेरनो हायो बेनिफ्राय ओमफ्राय बे जौ गोराननिफ्राय जोङो जौ गोरान संखांनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय अफ्रि होननानै जे जों बुङो बे अफ्रिखौहाय जोङो अमानो होयोब्ला अमाया जोबोर देरो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोंनि न' न'खर न'खर सेरेब बिदि जौ संनानै जौ गोरान संनानै फाननाय आइजोफोराहाय गोबां अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि बेनिफ्राय अफ्रि गुन्दै बायदि दि होनानै जोङो फिसिनानै अमा फेदेरनायखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा बर' फोरा बिदिनो जोङो अमा फिसिनानैबो आरो जोङो बे जौ खौहाय गोबां रां खामायनो हायो आरो बिदिनो जों बिनिफ्राय गोबां रांनि थाखाइ मुलाम्फा मोननो हायो बिदिनो जोङो न'खरनि नांगौखौ सुफुंनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
बेबायदियैनो जोङो ओ न'खरखौहाय ओ सामलायलांनायाव जोंहा खायफा न'खराव मोजां बाहायनो रोङिआव जों जोंनि जिउआव बे जौ गोरान जौ गिसिया खहा लाबो बोयो आरो गोबां मददबो होयो जोङो बेखौहाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया समा एसे गोलावबो जाबाय ओ जोंनि रायज्लायनाय रायज्लायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।